हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां।
औ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। माने नोंथाङा आंनो एसे दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन नोंथां ओ दावबायदिंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना जेरै गोबां सुबुंफोरानो दावबायदिङो आरो नोंथां बिदिनो जोंना जेरै ओ दावबायदिंनायावहाय ओ जोंनि सुबुंफोरा माने ओ जोंनि गोसोआ माने दावबायदिंनो मोनोब्ला जोबोर माने गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ बिदिनो माने ओ ओरै बासिना जायो जेनेबा ओ गोसोआव दुखु थायोब्लाबो दावबायदिंनो मोनोबा जोङो गोसोनि दुखुखौ माने बावो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा खाथि खालाल' नङा गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायहैदो दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंना बिदिनो ओ गोबां जायगाफोराव होननानै बुङोबा जेरै जोंना जोंनि जोंनि आसामनि बाहेराव जेरै दिल्ली मुम्बाइफोराव माने गोबां बिदिनो डुबाइफोराव गोबां बेेरे थांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिनो जोंना औ दा दावबायनो थांनायाव माने बिदिनो गोबां मोनथिनो मोनै खौरांफोर थियो जेरै जोङो ओ बाहेरनि बारहावा खौ जोङो बुजि मोनो मोनथियो बेनिखायनो जोंना बेरायनांगौ आरो नोंथां बेरायोब्ला जोंहा गोबां गियानबो मोननो हायो जेरै जोंहा न'आव सिङाव थाबाय थायोब्ला जोङो बाहेरनि जेबो खौरांखौ माने मोनथि न जै जोंना बेलेनि रावखौबो जों रायज्लायनो रोंनाय नङा नङा हब्ला नोंथां औ बिनिखायनो जोंना औ बेनिखायनो जोंना बेरायनो डुबाइफोर बायदियाव बेरायनो थांङोब्ला जों डुबाइनि गाननाय जोमनाय डुबाइनि जानाय लोंनाय डुबाइनि राव बेफोरखौ जोङो माने माने जों मोनथिगोन आरो बिसिनि गाननाय जोमनाय बिदिसो बिसिनि जानाय बिदिसो
औ
आं मिथिगोनानि जायगायावहाय गियान मोनबोबाय जेरै जोङो बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ मोनथिबोबाय बिदिनो बिसोरनि रायलायनायखौ मोनथिबोबाय आरो जोङनि बिदिनो गोबां बिसोरनि हारिमुफोरखौ जोङो मोनथिबोबाय मोनथिबोब्ला जों फैनायावहाय गामिनि सुबुंफोरनो जों खोन्थाफैनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दावबायदिङोब्ला बेनो खौरां माने बिदिनो नुफेर मोनै जायगाफोरखौबो नुयो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ फैफिन फैनानै फैयोब्ला जों न'खरनि सुबुंफोरनोबो माने खोन्थाफैनो हायो आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ मान मानसिसि सुबुंफोरा जेनेबा मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ औ एबा गुबुन हादोरफोराव बेरायनो थाङो निजिनि गोसोनि ओ लुबैनाय बायदि ओ खिन्थु जोंना ओ फरायसाफोराबो जोंना आथिखालाव दावबायदिङो प्रजेक्ट बिनि थाखाय गोबां दावबायदिङो ओ बेबायदिनो जोंना ओ जेरै आथिखालाव थ' जेरै जोंना सरखारानो ओ मास्टारफोरनोहाय रां होयो जेन माबा फरायसाफोरखौहाय बेरायनो लांथों होननानै बिनिखायनो जोंना न'खरनिफ्राय बेरायनो मोनाब्लाबो ओ लोगोफोरजों स्कुलफोरनिफ्रायबो माने गोबां बेरायनायखौ जों ङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंना औ ओ प्रजेक्टनि थाखाय बेरायनो थाङोब्लाबो जोंना बेयो मोनसे ओम जोङो मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय बेरायनो बेरायनो थाङो जोङो बेरायनोबो बेरायनोबो जागोन आरो बिदि प्रजेक्ट नि खामानिखौबो मावनाय जायो औ थिग बेबायदिनो जोंना खाथि खालाफोरावबो दावबायदिंनायनि गोबां जायगा दङ गोबां पार्क गोदान गोदान ओंखारदों ओ जेरै जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ ओनसोलावनो खाथि खालानो जेरै सुखि हाजो दङ आरो थिं बगामाति दारागाव बिदिनो मै फख्रि औ आरो जोंना बि मावजी पार्कबो दंबावो दा जोंना बिदिनो गोबां जायगाफोर दङ आरो नोंथां बेरायग्रा ओ जेरैहाय ओ आंथ' ओ माने एसेबां बेफोरबायदि बेरायनोनो मोनफेराखै आरो नोंथां जेरै बेराय बेरायनो मोनदों होनोब्ला जेरैहाय जोंना ओ ओ सिनि थाखाय बेखौ फरायनाय समाव कलेजनिफ्राय सुखि हाजो सेरावल'सो बेरायनो थांनो मोनफेरबाय आरो नों दा बिदिनो माने ओ बेरायनो थाङोब्ला जोंना ओ गोबां मोनथिनो मोनै खौरांफोरखौबो मोनथियो आरो जोंना ओ बे जाय ज जायगायाव बेरायनायनि जायगायाव होनानैबो माने जोङोे खौ माने बिसोरनि गुबुननि ड्रेसखौ जों गाननाय हैनो मोनो आरो नोंथां ओ गाननानै माने जोङो बिदिनो पट' आरि सेबखांनानै लाना फैनानै गोबां मानसि फोरनो देखायनो हायो लोगोफोरनो सेयार खालामनो हायो नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो बिदिनो आरो जोंना दंबावो जेरैहाय सुबुंफोरा ओ जेरै जोंना जानुवारि माग गो बेफोरदि बोसोर गोदानाव बेलाय बेरायनायखौ जों नुयोमोन एसे आवगायावहाय। ओ थांनाय समफोराव। ओ खिन्थु नैबे आथिखालनि ओ नैबे सोलिबाय थानाय जुगाव जोंना बेफोरबायदि ओ जानुवारि बेफोरबायदि मागो गोदान बोसोरफोरखौ
औ।
नांलाया आरो माने जोंना नेट थाया जेरै जोंना औ। गोसो जाब्लानो दावबायनो थाङो गोसो सो जाबानो बेरायनो थाङो माने जोंनि दावबायनायनि जेबो बेरायनायनि माने जेबो सिमायानो गैलिया आरो नोंथां औ ओ जोंना थांनाय समफोरावहाय बेरायोब्ला माने बेफोरबायदि समफोराव बेरायनायनि माने जेबो हुदायानो गैयामोन आरो नोंथां माने बेरायनोनो औ गोसो जायामोन जेरै जोंना जानुवारि मागो फैबाल' गोबां गोसो गुदुं जानानै गोबां बेरायनो थाङोमोन जेरै लोगोफोरजोंनो जा न'खरनि गासै सुबुंफोरजोंनो जा औ। बिदिनो आरो जोंना गामिनि जेरैहाय जोंना खनसायदाना लानाय नंङा होनबा नोंथां हिनजावफोरनि महिला बेफोरदि फोरदि जमा ज' ज'नो माने बेरायनो थांङोमोन थांनायखौ जों नुयोमोन आरो जेन जानुवारि मागोफोरावसो नाथाय नैबे आथिखालनि मुगायावहाय जोंहा बेफोरखौ बेफोर माने जानुवारि मागोनि अनगायैबो गोबां सान फोवनो जों बेरायनायखौ नुनो मोनो नैबे दैलां स्लम दैज्लां समब्लाबो जोंनाै बे दै्लां समावनो खाथिफोरानो दावबायदिंङो आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ दावबायदिंनायनि जेबो सिमा गैया आरो जोंहा दावबायदिंङोब्लासो गोबां खौरांफोरखौनो मिथिखायो नालाय नोंथां। ओ बिदिनो ओंखायनो माने दावबायनांगौ आरो नोंथां जोंङो दावबायोब्लासो ओ मोनथिनो मोनै खौरांफोरखौ मोनथियो आरो रों राव रायलायनो रोंङै रावखौबो जोंङो रायज्लायनो रोंगोन आरो नोंथां। बिदिब्ला ओ नोंथांङाबो ओ नोंथाङा जे दावबायनानै जेनेबा माबायदि मोनो बिदिनो आरो नोंथांङा माबे माबे जायगायाव दावबायना फै बेनि बागै एसे सुंथाबैबाबो फोरमायनानै होदो नोंथांङा
औ जागोन नोंथां थिग बेबायदि बिदिनो नोंथांङा माने जोंहा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो गोजान-गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांङोब्ला जों माने बिसोरनि राव फोरखौ जों सोलोंनो मोनो औ आरो बिसोरनि माने बिसोरनि माने हारिमुनि दड्रेस फोरखौ जों गाननानै माने फट' सेबखांनो हायो औ जैर नोंथाङा बुंखानाय बादिनो औ जोंहा माने आथिखालाव बेबायदिनो मान गोबां गोजान- गोजान जाय बेरायनो थांग्रा जाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहामाने बेबाय बिदि जोंङो बेरायनो थांङोब्ला माने गोसोफोरखौबो माने स्रां- स्रां मोनो आरो नोंथां। औ माने जोंहा बेरायनायनि जेबो माने बेफोरबायदि सिमा गोैलाआव जोंहा माने बेबायदि सम मोनब्लानो जों माने बेरायनो थांनाया माने बेरायनो थांङो आरो नोंथां औ बयबो सुबुंङानो माने बेबायदिनो सम मोनोब्लानो बेरायनो थांङो। औ बेबायदिनो जोंहा माने गोसो गोसोफोराव माने दुखु-दाहा थायोब्लाबो जोंहा माने बे बिदिनो दसे जोंङो बाहेरफोराव दा बेरायहैयोब्लाबो जोंहा माने गोसोफोर खौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। औ बे बायदिनो नोंथांङा बुंखानाय बायदिनो जेरै जोंहा माने ओ बैसा बोसोरनि खनसे जोंहा माने जानुवारि बेफोरबायदियाव जोंहा माने ओ लावखार ओंखाम जानो थांङो आरो नोंथां। औ ज' ज' बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोंहा माने बे जानुवारियावल' नंङा माने जोंङो सम मोनब्लानो बेफोरबायदि जोंङो माने ओ बे-बेरायनो थांनानै बिदि ज' ज' माने जालायनाय जायो आरो नोंथां। औ जोंहा माने बे जोंहा जानुवारि दानखौ जोंङो नेलायनाय जाया माने जोंहा माने गोलोम बोथोरनि बेबायदि कलेज बन्द' कलेज बन्द' बन्द' जायोब्लाबो जों माने बेबायदिनो लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनो थांङो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोंङो माने बेरायनाय होनोब्ला जों बेरायनो थांनो होनोब्लाथाय जोंनि गोसोफोरा माने जोबोद गोजोनो आरो नों थां जोबोद खुसि जायो। औ माने जोंहा माने बेनि समायना रमायना महरफोरखौ नुगोन नालाय औ बेनिखायनो जोंनि गोसो फोरा बेरायनो थांनो होनोब्लाथाय जोबोद खुसि जायो आरो नोंथां। औ जोंल' नंङा नाथाय बेबायदिनो गथ' उन्दै उन्दैफोराबो बेबायदिनो माने बेसोरखौबो दसे बेबायदिनो जेरैहाय पार्क फोराव बिसोरनि गेलेग्रा मुवाफोर थायो नालाय औ बेफोराव जोंहा माने बेसोरखौ दसे समब्लाबो माने बेबायदिनो गेलेनो होयोब्लाबो बिसोरो माने जोबोद गोजोनो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बे खाथि खालानो जों हा माने बेबायदिनो गोबां माने ए पिकनिक सिपथफोर दं आरो नोंथां। जेरैहाय जोंहा दारागाव हाजो सुकि हाजो औ जों बैफोरावबो माने गोबां थांनानै माने बेबायनि बारहावाखौ जानानै औ जोंहा माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। औ जेरै जोहा माने बेनि दैमानि दै माने बेनि दैमानि दैयाथ' ओरैबायदि गुसु मोजां नालाय औ। बेहाय जोङो दुगैनानैबाबो जों जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो आरो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा बे दारागाव हाजोनि माने हाजो हाजोमाफोरखौ नुनानै जोङो बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नों थां औ औ नोंथां बेबायदिनो बांद्राय गोजान जागाबो जोङो बेरायनो थाङाखै। थांदोंब्लाबो जों एसे खाथि खालानि जोङो माने बेफोरखौ नुनानै जोंनिफोरा गोसोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा गुहाटि होनोब्ला जोंहा माने बेहाय जोंहा गोबां माने बायदि बायदि रोखोमनि पार्कफोर दङ आरो औ मिन दिरफोरदों जों औ। बेहाय जोङो माने थांनानैबो जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। औ जोंहा माने औ बेबायदिनो बे दैमाफारो दैमाफारनि माने बे बिबार बारि बेफोरबायदिनो समायना रमायना जायगाफोर खौ नुनानै जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो औ बेबायदिनो जोंहा बेरायनो थाङोब्ला जों माने गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन धोरोमनि माने सुबुंफोरखौ जों नु नो मोनो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोङो माने गोबां माने बेबायदिनो दावबायनो थाङोब्ला जोङो गुबुनफोरनिखौ नुनानैबो जों माने मोजां मोजांबो सोलोंनान फैनो हायो। औ बेबायदिनो जोंहा माने जों बेबायदिनो गोसोआव लाखिनानै जेनेबा न'नि न'नि सुबुंफोरनो फोरमायफैनो फोरमायफैनो हायोब्ला जों माने गोसोफोरख थ' एसे गोजोननायसिमो गोजोनसिननाय मोनो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो माने बेरायनाय होनोब्ला बयबो सुबुङानो माने मो माने जोबोद गोसो गुदुं आरो नोंथां बेरायनायाव
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायलाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायना गोजोननाय थाबाय औ औ दे बिदि
गोजोनथों नोंथां नोंखनि सोर जाया गोजोनथों नोंथां